हेल। औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला औ मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
दोङो मोजाङैनो। दायो होमबा जोङो मानि सायाव सावरायनाया मोजां जागोन?
औ नोंथां जोङो दायो फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव ओ सोमोन्दोआ माबादि जानांगौ ओ बेखौनो जों सावरायनोसै। औ ओ नोंथां गो
माबायदि जानांगौ होननानै नोंथाङा सानो
ओ नोंथां फरायसा आरो फोरोंगिरिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव सोमोन्दोआ फोरोंनाय समावल' आरो ओ लोगो बादि जानांगौ ओ बेनि अनगायैबो जुदि माबाफोर सोंनो गोनां थायोब्ला ओ अनगायैबो थाखो खथायाव ओ जि लोगो बादि सावरायनायनि अनगायैबो ओ गोबां बेबादिनो जे-जेरै मबाइलफोराव बा माबाफोर बुजियैयाव अ खोन्थानायाव लोगो बादि जानांगौ नाथाय आ बे बांद्राय माने गाज्रि जानो नाङा आरो बेबादि खायसे खायसेया माने लोगो हिसाबै फोरोंगिरि महरैबो ओ फोरोंगिरि जानानै ब खायसे खायसेया जिहेतु फरायसाफोरनो गोबां गावनि बाथ्रा फोरमायो बेफोरबाददिया बांद्राय मोजां नङा मारो आरो नोंथां गोदोनि समाव आरो फोरोंगिरिफोरा बा फोरोंगिरिफोरखौ फरायसाफोरा बांसिनानो फोरोंगिरि महरै बा ओ जि गुरु हिसाबै मो सनमान दा आथिखालावफोरबादिखौ नुनो मोना आरो।
थारैनो नोंथांमोननि बायदिनो आंबो सानो गोदो जेरैबायदि सासे फोरोंगिरिखौ फरायसाफोरा सनमान होयोमोन आथिखालाव बेबायदि सनमान होनाय खौ जों नुनो मोना माने सनमान होनाया होयो। नाथाय जोबोद खम आरो फिसाफोरासो सनमान होयो आथिखालाव बै फारसेथिं नों फरायसाया जुदि फोरोंगिरिखौ थाबायलांनाय नुदोंब्लाबो नोंखौ रायदावा। ओम बा सारबा मेम। मोनसे सोदोब बाहाया सिगांनि दिनाव थ' सार मेमा खुगानिफ्रायनो खारामोन बेनिफ्राय ओरै फोरोंगिरिफोरखौ फैबाय थानाय नुयोब्ला नों साइ सासे फरायसाया साइकेल सलायदोंब्ला साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै ओ सनमान होयोमोन राव होयोमोन आथिखालावथ' साइकेलनिफ्राय ओंखारनाया गोजाननि बाथ्रासै नांगौब्ला नोंखौ फोरोंनानै गालांगोन अब्लाबो माने राव फंसे ओंखारनाय नङा होननाय बायदि आरो खायसे खायसे फरायसाफोरा थ' बिनो गोदो जेरै दा ओरैबायदि नंलासै। खोनादों ना नों